औ नोंथां।
अ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
आं दा जोंनि बर' न'खरफोराव बाहायबोनाय बाहायबाय थानाय ओ आइजें आयलाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन माने जोंनि बर' न'खरफोराव औ सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव मा मा आइजें आइलाफोर बाहायो बेनि सोमोन दै एसे रायलायजागोन ना नोंथां? दा अब्ला आङो एसे ओ बुंग्रोना होनोसै नामा नोंथां जोंनि बर' न'खरफोराव ओ राज्यो जानायाव मा मा आइजें आयलाफोर बाहायो। दा जोङो दा जोङो आइजें आइला होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि ओ जोंनि बर' न'खरफोराव बाहायनाय आइजें आइलाफोर होनना बुङोब्ला गिबियावनो जों बुंजायो जोंनि बर' आइजोफोर बाहायग्रा दाला सान्द्रै बेनिफ्राय ओंखाम संनायफोराव बाहायनाय ओ जोंना गारबा बायदिफोर दा गोदो गोदाय गारबा बायदिफोरा जोंनिया दं बिफांनि जायोमोन जानांगौ औवानि जायोमोन जानांगौ बेनिखायनो आं बेखौ मुंख'बाय। दा बिनिफ्राय आरो बुंबावोब्ला
जोंनिया जोङो माइरं गोदो गोदाय माइ सौनो बाहायनाय जोंनि ओ उवाल गायहेन दाथ' जों बेखौ माइ सौनो बाहायला जों दा बे खौ ओ अन अन गुन्दै देनो मालाबा बाहायसै जोंना बैसाग बोथोरफोर जायोब्ला। बेनिफ्राय जोंना ओंख्रिफोर सङोब्ला ओंख्रिफोरखौ जों गेब्लेहोनो बाहायनाय जोंनि पाक्रास बाय दि फोरखौ जों नुसै बेनिफ्राय आरो जोङो इसिं खनायावनो हाबनानै नायबावोब्ला जोङो जोङो नुयो जि गोदो गोदायथार जोंनिया जों सानहरोब्ला जों बुंजायो आरो जोंना औवाफोरखौ जोंनिया गेलासफोर बानाय बानायोमोन जानांगौ ओरै बुंजायो। बेनिफ्राय जोंनिया नायहरबावोब्ला जोङो खारदैफोर खौ सरनो थाखाय जोङो ओ सरग्रा हिसाबै जोङो नालेंखरनि खलथा फोरखौ जों बाहायनाय नुयो। गोदो गोदाय जों गोबां नुयोमोन दासिमबो जों एसे एनै नों नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो इसिंनिफ्राय जुदि बायजोआव ओंखारलांना नै नायहैयोब्ला जोङो नुनो मोनो जोङो जनायनि थाखाय जोंना जोङो खामफ्लायजों गोबां नुनो मोनो। जोङो दंफांनि मासिफोर जों गोबां नुनो मोनो। जायफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो बानायनानै दिहुनो बेनिफ्राय जोङो जोङो गो नायबावोब्ला जोङो उन्दुनायनि थाखाय जोङो औवाजों बानाय नाय जोङो मा ओ आरां आ बिसिनाखौ जों नुयो आरो जों गोदो गोदाय जोङो नुयोमोन औवाजों बानायनाय बिसिना दा जोङो इसेबां नुला औवानि बिसना दा जों दंफांनि बिसिनायावनो गोबां उन्दुसै बिनिफ्राय जोङो नायबावोब्ला जोङो औवाजों बानायनाय जोङो सि दोनग्राबो नुयोमोन आरो जोङो सि दोननायखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लायो। मोन गोदो गोदायो दा नाथाय दंफांजों मोजां मोजां सि दोनग्रा फोर बानायसै ओमफ्राय जों आरो आ खामानि मावनायफोराव बाहायनाय आइजें आयला होननानै नायोब्ला जोङो जोङो सेखा रुवाफोराथ' जोंना गोब बां दङ जेरै बेनिफ्राय जोङो ओ खदाल बायदिफोर जोंनाव गोबां नुयो जोंना खदालफोरजों जोंनिया न'नि हौवा मानसिफोरा गोबां खामानिफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो नायो ब्ला जोङो हालेवनायनि थाखाय जोङो नांगोल नांगोल नुनो मोनो जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा नांगोल आरो मै बायदिफोर जों नुनो मोनो जायजों जोङो गोदो गोदाय बांसिनै हालेवनाय नुनो मोनोमोन जोङो हाफोरखौ समान खालामनो थाखाय जोङो मै बाहायनाय नुनो मोनोमोन उम दा बेनिफ्राय गोबां जोंहा ओ सेनफोर नुनो मोनो जाय जायखौ जों दासिमबो बाहायो ना साहैनो थाखाय बर' हौवाफोरा आरो जोङो ओ जेखाइ खबाइ नुनो मोनो जायखौ जोङो बर' बर' आइजोफोरा जोंना ना गुरनो थाखाय बाहायो आरो गोबां गोबां जोंनि बर'नि दामजुफोरबो जों नुनो मोनो जायखौ जोंनि बर' सुबुं फोरा बानायनायो जोंनि बर'नि आंगो दामजुफोर दङ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना साबस्रिं ओ बेनिफ्राय थरखा बेबायदि जोंनिया गोबां ओ दामजु दामजुफोरबो जोङो जोंनि बर' रायजोआव नुनो मोनो आरो दा जोंनि बर'नि हारिमुवा गोबां गाब गोनां ओ बायदिसिना आइजें आयलाफोरजों बुफबनाय समायना हारिमुफोरजों बुंफबनाय दा नोंथाङा नोंथांनि नोंथाङा जोंनि बर'नि ओ मा मा सामफ्रोमबोनि बाहायनाय आइजें आइलाफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा मा मा बाहायो जोंनि बर'फोरा गोदो गोदाय मा मा बाहायोमोन दे नोंथां
औ नोंथाङा जा बुंदों बेखिनिया गासिबो सैथो आरोना नोंथां गोदोनि जुगाव जों गासिबो दि सुनो बाहायोमोन बिदिनो जोंङ माइफोर खौबो जोङो सानफ्रोमबो फुङावनो सिखारनानै बिदिनो उलाद एबा दिखियाव देनानै सो जोङो ओंखाम संनानै जानांगौ जायोमोन आरो नोथां नाथाय
औ
ओंखारदों बिदि नुनो मोनदों आरोना जोंनिया बे बर'नि धोरोमाव गोबां बिदिनो जेखाइ बिदिनो दाला सान्द्रि बिदिल' होनानै जों बाजाराव फाननो लांनायखौबो जों नुनो मोनो दोनि जुगाव बांसिनमोन नायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोना नोंथां
औ बेनिफ्राय नोंथां जोंनिया बर' न'खरफ्राव गोदो गोदाय मा मा बाहायोमोन नोंथांनि गोसोआव दङब्ला एसे बुंना होनो हागोना नोंथां जे जायफोर मुवा बेसादफोरा जों दा गोमालांबाय जों जों दा नुनो मोनलिया बेफोरखौ नोंथाङा जुदि गोसोआवदोंब्ला इसे बे बुंना होनो हागोनना नोंथां?
औबो जाखिनी गोसोआव दं। जाखिनि मिथिया आं बेखिनिखौ बुंनोसै आरोना नोंथां। बिदिनो जोंनियाव दा उलारा एसे गोमालांनो हमगासिनो दं बिदिनो दिंखियाबो एसे लांगासिनो रिजिं फिथा देनो थाखाय। आग गोदो जोङो दिंखियाव देयोमोन। नाथाय दानि जुगाव जोङो मिसिंजों देनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेखौ दिन दिंखि होनना बुङोमोन जायखौ जोङो आयथेंजों गायो ओमफाय बैथिंजाय सासेया औ बे नोंथां बर'फोरनिनो गुबै आइजें ना नोंगौना नङा नोंथां बेयो।
बेथ' बिदिनो बर'फोरनि जोंनिया बांसिनानो गोदो बाहायनाय उलारखौ सो बाला बाहायसिनाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ दा दिंखियाबोथ' जोंनि बर'निनो खोमा ना? ना गुबुन हारिनिसोबा?
बो आं बारासिन मिथिया ना थेवबो बर'फोरनि न'खराव
औ थानायखौथ' जों गोबां नुयो औ बेखौ।
औ औ नोंथां।
बेनिफ्राय ओ ओरैनो जोंनिया ओ खानजंफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। गोदो गोदाय माने औवाफोरनि खानजं बेफोरखौबो जों नुनो मोनोमोन। बेनिफ्राय औ आरो जोंनिया गोबां सि सि जोम दानाय लुनायावबो बाहायनाय गोबां आइजें आयलाफोर दङ। जेरै बे थावख्रि लुनायाव बाहायनाय। थावख्रि लुनायाव बाहायनाय माबाखौ मा बुङोमोननाय नोंथां आइजें आइलाफोरखौ।
औ बेखौथ' आं बारासिन मिथिया नोंथां।
थावख्रिखौनो बुङोना नोंथां थावख्रि मा आंबो एसेबां मिथिला औ बबेखौ उम आरो जोंनिया जुदि हिसान दानायखौ जुदि नायहरोब्ला। बेवहायथ' जोंना गोबां दङ। जेरै ओ माखु जाहैबाय बेनिफ्राय साल खुन्थायावथ' थ'नाबो हैयो बेनि फ्राय ओ सै सोरखि औ गान्दै सोरखि ओमफाय गोदो गोदायथ' रासोफोराबो औवाफोरनिसो जायोमोन खोमा रासोफोरा।
औ गोदो औवानि जायोमोन। नाथाय दानिया गुनाजों बानायायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ रासोफोरा बेनिफ्राय मुस्राफोरबो थाबाय। ओमफ्राय आरो जन्थेर थाबाय। गोदो गोदायथ' रि सेन्टेरफोराबो दंफांफोरनि जायोमोन जानांगौ। दाथ' आरो साइकेल नि ओ साखाजोंनो जेनथेर बारनाय जों नुयो।
औ नंगौ।
उम दा जोंना गोबां बिदि आयजें आयला फोर दङ। जायखौ जोङो मोनथिस्लाबजोबा गोसोआव फैजोबा। जों मान बेफोरबायदि आइजें आयलाफोरखौ जुदि मालाबाफोर ओ फुजाफोर जायोब्ला मालाबा मेलाफोर जायोब्ला बेफोराव दिन्थिफुङोब्ला जोङो नुनो मोनो आरो। जोङो अ' बेफोरबो जोंनि मोन होननानै। अ बिदियावसो जोङो माने गोसोआव फैफिनो बेफोरबायदियाव जों नुयोब्ला। बेफोरबायदिया मोजां आरो दिन्थिफुंनायफोरा। दा जोंनिया फिसा फिनला फुजाफोर जायो। जेरै जोङो साहित्य' सभाफोराव गोबां नुनो मोनो साहित्य सभाफोराव जोङो। गोबां गिदिरखोनो बानायो बेवहायबो मोजां मोजां दिन्थिफुङो बिनिफ्राय बायदिसिना फोरबो फोर जाबावो बेफोरावबो दिन्थिफुङोब्ला गोबां मोजां जायो जोंनिया दा नोंथां समाबो जाहैबाय। जों उनाव लोगो मोनलायफैसिगोन नोंथां गोजोन्थों दे